हेल' अ नोंथां फ्रि दङ' दा नोंथाङा?
औ औ दे
औ रायलायजागोन दां होमबा?
औ औ रायलायजागोन।
औ ओ ओमफ्राय नोंथां ओ जोंनि बर' समाजावथ' जों गोबां जों माने गोदो-गोदायनिफ्रायनो जों खारैखौ बाहायो। दा खारैखो माबायदि माबायदि खामानिफोराव बाहायो बेखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा? जों माबायदियाव बाहायो
औ औ नंगौ। औ जोङो बांसिनै बर' समाजाव गोदो-गोदायनिफ्राय माने बर'फोरा जानायावनो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो। जा बर'फोरनि दोरोङारि मैगं ओ बेफोराव खारै गैयाबा जाथारा आरो खारै संनायखौ नुनो मोनो औ माने थाव गोदोनि समाव थावखौ बाहायनायखौ खम नुयोमोन। आरो बांसिनै ओ माने खारै जायोब्ला मोजांसिन मोनोमोन आरो देहा फोरखौबो आरो थाव जायोब्ला दानि सुबुंफोरा बुङो आरो गोदो-गोदाय गोदो-गोदायनि बुरैफोरा जा ओ ओ माने गोदो जाया थाव जायाखै बिसोर दाबो बुङो आरो खा ओ थाव जायोब्ला उदै गिलिर खारि सङोब्ला मोजां मोनो होननानै औ दिन आरो गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय नालाय दासिमबो जों खारैजोंनो जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ माने बांसिनानो जोङो थाव खौ जायोब्लाबो होमबा सप्तायाव खेबसे खेबनैखौ खारैखौ जानायखौ नुनो मोनो। औ खारैखौ जोङो माने ओ बर'नि जे ओंख्रि बै सबायजों साम' बा अनलाजों दाउ बेदर, नारजिजों अमा बेफोर बायदि संनायाव जों खारै बाहायनायखौ नुखायो आरो। माने खारैखौ होआबा थावजों सङोब्ला बेखौ माने गोथाव जा मिदौ हाबनाय बेफोरखौ मोनजाया आरो खारैखौ होयोब्ला बांसिनै गोथावसिन जाखायो बेनिखायनो खारैजों संनायखौ नुनो मोनो बेबायदि आरो जानाय लोंनायनि अनगायैबो जों खारैखौ गोदोनि समाव माने ओ गोदोनि बर' सुबुंफोरा माने खानाय लोबनाय खर' लोबनायावबो बाहायनायखौ नुयोमोन गोदोनि समावथ' दानि बायदि सेम्पु बा गुबुन गुबुन बेफोरबायदि गैयामोन बेखायनो खारैजोंनो लोगोमोन आरो खारैया हानायनि थाखाय माने मोजां मोनबो आरो हारिजों जोबनाय खानायाव माने दायोथ' माने उन्दै समावनो खानाय मोननाय बा गनाय बेबायदि जायो नाथाय गोदोनि समाव बे खारैजों लोबनायफोरा गोबां माने बैसो जानाय बुरैफोराबो खानाय ग'वा बा मोननायखौ नुनो मोनो आरो आरो सिरि दं बेबायदिनो थायो आरो गोलाव रोजा बेबायदि जानायखौ नुयो नाथाय आथिखालाव माने गुबुन गुबुन केमिकेलनि बुस्थु लगायनानै खानाया गाज्रि जानायखौ नुयो औ खारैजों लोबनायानो साबसिन होनना बुंनांगोन आरो नोंथां
औ
औ दा दासिमबो माने गोदोनि जायफोर आबैमोन बा बैसो जानायफोरा माने सेम्पु बाहायनायखौ नुवा आरो खारैखौनो बाहायनायखौ नुयो औ बेबायदिनो आरो खारैखौथ' बेबायदि गुबुन खामानियाव बाहाय बावनायखौ आं बांद्राय मिथिलिया माने बांसिन संनायावनो जानाय लोंनायावनो बाहायो बेफोरखौनो नुयो आरो माने खारैखौ जों गोबां गुबुन गुबुननिफ्राय बानायनायखौ खोनायो आरो ओमफ्राय आङो थालिरखौल' माने मोनजादों आरो जा थालिर बिनिफ्राय खारै बानायनायफोरखौ ओ आथिया थालिरनिया साब सिन होनना बुङो माने गोबाबसिन जायो होनना बुङो आरो गोबां गुबुन थलिरफोरनिख्रुइ आरो बेबायदिनो नेंखरनि बिगुर जे दङ बेजोंबो बानायो होनना बुङो आरो बेखौ सावनानै आरो ओ मै थु मैथु बिफांखौबो माने गोरान जायोब्ला बेनिफ्राय सावनानै जा बे हांगार बेनिफायनो खारहैखौ सरनाय सरो होनना बुङो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ सबाइ बेसर बेफोरनि जा ओ माने गोरान बिगुर बा साबा बेफोरजोंबो खारै बानायो होनना बुङो आरो आङो मिथिनायाव माने गोदानै मिथिदों थाइगिर फिथाइ बे खौबो माने बेनिफ्रायबो खारै बानायो होनना बुङो आरो माने बेनिफ्राय गोबाबसिन होननाय खोनादों खिन्थु आं मोनजाफेराखै बे थाइगिर फिथाइखौ माने दानखावनानै बे ओ सान्दुङाव होननानै फोराननानै औ बेबायदिनो सावो आरो एसे गथा गथा जायो होनना बुङो आरो बे गथानिफ्रायनो दै होनानै खारै सरनाय जायो होनना बुङो औ बेबायदिनो खारै उ उ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंना खा रैखौ लानानै आं फोथायनायबो दङ आरो जेनेबा सोरनिबा ओ न' ओ मानसि थैयोब्ला बा बे मानसि थैनाय न'खराव से बोसोर जायासिम माने खारै सिननो मोना होनना बुङो आरो। मानो आरो बेखौ मानिनायबो नुयो आरो जोंनि जोंनि सायेदाव माने बेखौ गोबां मानियो
औ नंगौ।
बेबायदिनो औ बेफोरबायदि बा मानिनानै गोदोनिफ्रायनो बे मानो खारैया मैखोम जायगा लानानै दं आरो। बर' समाजाव खारैयाबो खारैखौ माने इम्परटेन जानाय लोंनायजों लोगोसे खारै जिरनाय बेफोर माने बर'नि मोनसे खामानिखा आरो खारै सिननायखौ माने बर' आइजोफोरखौ नुखायो आरो जा मेसें समाव खारैखौ बांसिन जिरनायखौ नुनो मोनो दैज्लाङावथ' अखा हानायफोराव जिरनायखौ नुवा जिहेथु खारैया मोजां राननानै संनो हानाय जानांगौ औ बेनि खायनो मेचिनफोराव औ बे दुब्लि फोथार नाराफोराव जिरना होननायखौ नुयो आरो बांसिनै आङो। े बे आथिखालावथ सदा बेफोरखौबो खानाय हिसाबै बाहायनायखौ नुनो मोनो। टाउन सहराव थानाय जा बा जायफोरा खारै जिरा बेफोर माने बेफोरखौ बोहायो होनना बुंङो आरोे अब्लाबो मा ने गुबै खारैया साबसिन होननानै आं सानो आरो औ औ दा नोंथाङा बो बे खारैखौ मा मायाव बाहायो होनान आं मिथियैखौ नोंथाङा फोरमायना होनो
नोंथाङाथ दायो नै ओ कारेन्नि सोमोन्दै गोबां खोथा बुंबाय। दा बेनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानो जे ओ नंगौ। खारैया जोंनि गेजेराव गोबां जायगा मोनदों जोंनि बर' समाजाव। माने जों गोदो गोदायहाय जाय समाव माने ओ जों थावखौ इसेबां माने जों मोननो थाङामोन बै समाव बांसिन माने खारै बाहायनायखौ जों नुयोमोन मानो होनबा जों खारैया जोंनि न'खराव बयनिबो न'खराव जोङो बयबो गावबाागाव न'खराव माने बारियाव थालिर बिफाङा थाखायो। दा थालिर बिफाङा थाखानाय हिसाबाव जों माने बे थालिर बिफांनिफ्राय मोननाय खारैखौ जों गोरलैयावनो मोननो हायोमोन। दा नोंगौ नोंथाङाबो नों जे गुबुन गुबुननिफ्रायबो जोङो खारैखौ मोननाय हिसाबैदि नोंथाङा होनबाय थाइगिर मैथ्रु बिफां बा सबाइ बेसर बायदिसिना नारेंखल बेफोरनिफ्राय जों मोननो हायो नंगौ आरो औ दा बेबायदिनो आरोबाव जोङो ओ मोनबावनो हायो जों मैथा बा सिबिं बे बेफोरबायदिनिफ्रायबो जों आरो बिथांनि जायनाखि बिफां बिफोर माने बेफोरनिफ्राय बानायनायखौ आं नुदों आरो। दा बेनि गेजेराव जोङो नायनो थाङोबा थालिरनि खारैया जि मोजांसिन औ जों माने थालिरनि खारैखौ जोङो बुङो जे आथियानिया मोजांसिन बा मानियाबो मोजांसिन नंगौ आथियानिया मोजांसिन जायो एसे। खारासिन जायो मानो होनबा गुबुन थालिरफ्रा एसेबां माने खारा जाया आरो। मोननो हायो जों गुबुन थालिरनिफ्रायबो होमबाबो माने एसे जों खारा जाया बेफोरबायदिखौ जों नुयो आरो।
उम उम
दा बेबायदि जों नायनो थाङोबा जोंनि बर' सुबुं समाजाव गोबां खारैनो बाहायनाय जाबाय बिदि ओंख्रि जानायावनो होन बा माबा आ बायदिसिना खामानियाव बाहायनाय हिसाबायदि नोंथाङा नों खर लोबनाय खर लोबनायाव जोङो गोदो गोदाय माने नोंथाङा बुंनायाव बिदिनो सिम फु गैयामोन साबोन गैयामोन खर लोबोमोन बेबायदिनो माने जोङो जायनिखि जों फुजा बायदिसिना दङबा न'खराव फुजा होनायनि सिगां जों दुगैयोबाथाय जोङो खारैजों खर लोबनांगौ होननानै जोंखौ माने बयखौबो खारैजोंनो खर लोबहोयोमोन बेबायदि आरो नोंथां थारमाने आथिखालाव एसेबां माने खारैजों खर लोबबाय था ला नांगौहिनाय समावल खारैजों खर लोबो गोदो गोदाय माने जाखिनि समाव जों खर लेबगोन खर लोबबानो खर लोबबानो माने खारैखौनो बाहायखायोमोन आरो दा आथिखालाव माने सेम्फु साबुन बायदिसिना ओंखारनायनिफ्राय एसे बाहायनाया खमिदों होनबाबो जोंनि दा आंजे बुंलांबाय फुजा बायदिसिना बेफोरबायदियाव जोङो खर लोबोबा खारैजों लोबनांगौ होननानै दा बेफोरबायदिया जोंनि दानि समावबो सोलिबाय थादों आरो दा आरो ओंख्रि जानायखौ नायनो थाङोब्ला जों ओंख्रि जानायाव जोङो खायफा ओंख्रिखौ जोङो थावजों जायोबा मोना बिदि होनो ओमफ्राय जोङो खारैजों जानाय बायदिसिना जों ओंख्रिखौ माने जों बुंनो हाखागोन जे माने बेखौ जों खाजोंनो जाखायो जाबायदि सबाय अनला बेफोर जोङो माने नायनो थाङोबा जों थावजों जानायखौ जों नुखायानो
उम उम
थावजों जायोबा माने मोनगोन मोननाया गोबाव लागोन ओमफ्राय थावनायखौ जों मोननाय नङा जायानखि बिदिनो गोथाव बे गोथावखौ जों मोननाय नङा बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव आरोबाव जोङो मोननो थाङो नारजि नारजिफोरखौ जोङो थावजों जायोबा जों बेनि गोथावखौ मोननो थाङा
औ
थावजोंबो जानो हायो नोंगौ खिन्थु जों बेनि मेननिखि जायनिखि बेनि नार्जिनि गोथाव बेखौ जों बुंनो थांनाय नङा सबाइनि जानखि मेन गोथाव बेखौ जों बुंनो थाङोल बेबायदि आरो दा बेफोरबायदिनो जों गोबां बायदिसिना मैगंफोर खौ जों खारैजों जानो हायो जाबायदि जोङो ओ गोबां बायदिसिना जेरै जादों बा जोङो जोगलावरि बेफोरबायदि जों आरोजों एसे रोसि बानाय ना जानाय बेफोरबायदिखौ जों नुयो आरो बायदिसिना थास थासफ्रा खायफा थासफ्रा थास बेदरा जेनेबा थावजों खायफाया मोननो नागिरा दा बिदि थाव जों मोनुनो नागिराबा जों बेखौ खारैजों संना जानायखौ जों नुयो बेफोरबायदिया आरो गोबां जों खारैनि बाहायनाया जोंनि गेजेराव गोदोनिफ्राय दिनैसिमबो दं दिनैसिमबो दं माने जों बेखौ जों गारनो हाखानायनो नङा मानो होनबा जोङो अनला ओंख्रि होनोब्लाथाय जोङो खारैयानो फैखाबाय सबाइ ओंख्रि होनोबा बे खारैयानो फैखाबाय दा बिदियाव जों गारनो हाया आरो दा जों गोबां जों बेबायदि बाहायो जोंनि गेजेराव बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों आथिखालावबो बेयो सोलिबाय थादों आरो उन समसिम बियो जेब्लासिम माने जोंनि गेजेराव थालिर बायदिसिनाय जोबनानै थाङा अब्लासिम माने बियो सोलिबाय थागोन बायदि आं सानो आरो नोंथां
उम।
उम दा जोङो। खारै होनोबाथ' जों खारैखौ बबेनिफ्राय मोननो बेखौ जों बुंखाबाय दा। माबायदि बानायो बेखौ जों बुङोब्लाथाय जों थालिर। थालिर बिफांनिफ्राय बानायो होननानै जों मोनथिगौ। थालिर बिफांनि जायनाखि बे बिफां बाहागो बेखौबो जोङो जिरनानै फोराना बेनिफ्राय मोनो बेनिफ्राय लोगोसे बेजों जोङो बेदर। बे थालिर बिफांनि जायनाखि बेदर बेखौ जोङो जावखांनानै फिसा फिसा दानखावनानै। हाखाव हाखाव बेदर बायदि दानख'लाबायनानै बेखौ जों फोरानो। रानबाथाय बेखौ जों सावनानै माने मिक्स खालामनानै जायनो बिनि बिफां बाहागो बे मिस खालाम सनानै
औ औ।
बेखौ जोङो हाथफ्ला बानायायनानै लायो। बेफोरबायदिनो जों दोननानै बेखौ जों खारै दिहुनना जायो। बेजों लोगोसे आरो बे थालिर दंफांनि जायनाखि थालिर ओंखारनाय जायनाखि बे बाहागो जों थालिर जाखांनानै जायखौ जों गेजेरनिखौ जों गारहरो।
ओं।
बयनिख्रुइबो खरासिन जायो। होननानै बुङो आरो नोंथां मानि बे थालिरनि ओंखारनाय बे माबाया औ। जायनिखि थालिर सरानि जे गे गेजेराव थायोना। जेनोखि थायोना सिथाबनानै। बे गेजेर बाहागोया बेनि खारैया एसे खरासिन जायो होननानै मानसिफ्रा बुङो आरो दा बेखौ जोङो डायरेक्टलिथ' बेखौल' जों मोननो थाङा नालाय ओंखायनो जों बेनि खौ जों मोनथिया आरो खायफा जायगायाव ओरैबायदि जायगा दं जे माने थालिर ओ थालिरनि बिजिनेस खालामनो हानाय जायगा दङ। बा थालिरनि बाजार जायो बेफोरबायदि बाजार जानाय ओनसोलाव माने बेफोरखौ मोनो नालाय दानस'ना गारलांनाय मानाय बेफोरखौ बेफोरबायदि ओनसोलनि मानसिफ्रा बे खोथाखौ बुङो आरो। दा बेबायदि माने बेना एसे खरासिन जायो होननानै बुंदों आरो। औ। गोबां जों जोंनि गेजेराव खारैया बाहायजायो जों आरोबाव जों गोबां मैगं